हेलौ। हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ।
अयाव खोनागोन।
औ खोना औ-औ। खोनादोंना? हेलौ हेलौ। औ बुंलाय खोनादों दे। खोनादों बुं।
हेल।
हेलौ। औ खोनादों। खोनादोंना? हेलौ हेलौ औ औ खोनादों। खोनाबाय ना?
औ औ खोनाबाय बुंलाय मानो?
अ खुलुमबाय नों। थां खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो। अब्ला आङो मा? खालामदों दा नोंथाङा?
आंथ' दा ओरैनोसो दंथयो नोंथां।
अ नों ओ ओ आङो नोंथांनाव क कल खालामनायनि गुबै जाहोना बेनोमोनदि नोंथाङा दसे समनि थाखाय आंजों रायज्लायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां बुंलाय दे।
अब्ला आङो बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै आङो नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो सानदोंमोन।
औ नोथां रायलाय जागोन दे।
अब्ला नोंथाङा बुंदो दे बरफ ओ बर'फोरा गोदोनिफ्राय मा मा ओंख्रि जाबोयो? एबा बर'नि मुंदांखा ओंख ख्रि मुंनिब ओ सोमोन्दै नोंथाङा मिथिगौबा इसे फोरमायनानै होदोलाय।
औ नोंथां। ओ बर'फोरनि ओंख्रि होनना होननानै बुङोब्लाथाय जोंनाथ' बे ओ नारजि अमा सामु, सबाइ बे अनला दाउ ओ नाफ फाम ओ आरो ओम मैथा ना बेफोरनो आरो नों थां
औ
औ
अब्ला बेफोरनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे एब्ला नङाब्लाथाय नाफाम नङाब्ला जायखि जाया ओंख्रि माबोरैहाय बानायनाय जायो बेखौ नोंथाङा मोनथियोब्ला इसे फोरमायनानै होदो।
औ औ।
नों थाङा माने बे गासैबो खोनाबायना नोंथां नोंथाङा दानिस सो बुंलांनाय ओंख्रिफोरनि मुंनि गेजेराव माबे ओंख्रिखौ नोंथाङा जानानै गोथावसिन मोनो आरो बाद नायनानै ओंख्रिखौ संनानै मोजांसिन मोनो? बेनि सोमोन्दै इसे साव ओ फोरमायनानै होदो।
औ ओ बे आं दानि होनबोनाय ओंख्रिफोराथ' गासैबोआनो गोथाव होननानै बुंजायो आं माने गोथाव मोनजोबो आरो गासैखौबो।
औ।
बेनि गेजेराव आङो बे साम' सबायखौनो खोन्थानोसै नोंथांनो। ओ जेनेब। बा आं माबायदि सङो बेफोरबायसा औ। ओ फार्स्टावनो जोङो जाबाय साम'खौ मोजाङै सुग्रोनो लायो आरो। मोजाङै सुग्रोना ला नानै बिदिनो बेनि दाखोनफोरखो गारो। साम'नि दाखोनखौ गार बाय गारनानै बिदिनो उनजों जा एसे इसे ए दानबाय आरो। साम'खौ औ। बिदि दाननानै आरो मोजाङै सुबावना लायो मानोना साम'आव जोबोद माने हा हाबजोबना थायो नङाना नोंथां?
औ।
अ बेनिखायनो साम'खौ साफा सुबाय सुनानै बिदिनो ओ मा होनो अर सर लगायनानै बिदिनो सारायाव थाव होबाय होनानै पियास बानलु बे बेखौ होनानै ओ साम'खो होबाय होनानै बिदिनो एवफ्रामना लाग्रोयो आरो।
औ अब्ला नोंथां बेनि गेजेरावनो आं मोनसे खोथा सोंनोसै
औ।
साम'खौ जे नोङो होनदों दाखोन आरो उनथिंजाय दाननानै लानांगौ बेखौ मानो दाननांगौ माने? मानि
अ बे दाखो। औ बे दाखोनखौ जेनेबा जोङोथ' साम'खौ सोबनासो जायो नालाय बे दाख दाखोन थाबाथ' माने ओ सोब गबोनाय नङा जेनेबा ओ माने दाखोन थाबालाय दिगदार जायो माने जानायाव ओमफ्राय बे दाननायाथ' जेनेबा उनखै दानाबा साम'आ सोबबा गवा आरो। बेनि थाखायनो दाननाय जायो। औ इनिफ्राय उनाव
आरो उनथिंजाय दाननायनिया
अ उनथिंजों दाननायनियथ' जेन'बा ओ माने सोबबाबो गआ बिनिखायनो उनखि दानो। बेनिफ्राय उनाव दाखोन थाबा आरो ओ मा होनो हा साफोरा सिङाव हाबना थानाय थायो ना लाय बे हाफोरखौ अ मा होनो गबो होनो खारनैनो ओ दाखोनफोरखौ बोखारो आरो
औ औ दे हब्ला बुंदो संनायनि आदब खौ नोंथाङा।
औ औ ओ साम'खौ एवफ्रामना लाबाय एवफ्रामना नै बेयाव ओ संख्रि होबाय एसे संख्रि होनानै एवफ्रामबाय आरो बे एवफ्रामनाय जानायनि उनाव बे सबायखौ रुग्रोना लाबाय आरो खारि से होनानै ओमफ्राय रुना लानानै ओ बिदिनो माने सबाइआ रुनाया जाबाय नालाय बेखौ साम'नि सायाव होबाय होनानै ओमफाय ओ एसे गोदौ होबाय से गोबावै मोजाङै फोमोननो फोमोनबाय आरो ओ बिदिनो सङो आरो आङो नोथां
औ औ औ
नोंथाङालाय संङोना सङा सामु औ
आंथ' साम' ओंख्रि जानोसो मोनफेर मोनफेरबाय नाथाय आङो संफेरनो मोनाखै बेफोरनि गे जेराव आङो माथ्र' ओ नोंथाङा होन दोंमोन ना अनलाजों दाउ ना मैथाजों ना बेफोरबायदिबो बुंदोंमोन ना? नाथाय आङो सबाइनि अन गायै बेफोर ओंख्रिफोरखौ संनानै मोनफेरबाय आरो आरो आं जानोबो बिराद गोथाव मोनो।
औ औ औ बिदिब्ला अन ला फोरमायना होनो हागोन‌ नामा?
औ हागोन नों थां मानो हाया जानो अब्ला आङो फोरमायनोसै आङो जाखिनि एसे रोंगौ गिबियावनो आङो से बा अनला जानो थाखायथ जोङो माइरंनि अन गुन्दै खालामनानै लानांगौ नङा होनब्ला नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना नों
औ नोंथां औ औ
ओह ओ बेनि थाखायनो जोङो माइरंखौ से बा नै घन्टानि थाखाय दैजों सोमनानै लानां जानाय माइरंखौनो । औ बेनि थाखाय जोङो सोमखा बेनि ओ जोङो इखौ फिल्टारनि दैजों एबा साफा दैजों जोङो बेखौ सुनानै लानांगौ बेनि उनावहाय जोङो दैया एसे सर'ब्लाथाय जोङो दिंखि एबा दो दानाथ गासैनिबो न'खराव दिंखिया थाजोबा नाथाय ओ जेब्लानिफ्राय ओ जोंनि गेजेराव कारेन्टा फैदों बेनिफ्राय बयनिबो न'खर न'खर एबा ग्रेन्डार मिसिन ओंखारदों बेनिफ्रायथ दाना गंसो गंफ्रोमनिबो न'खराव बयनिबो न'खराव जोङो ग्रेन्डार मिसिनखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां बेनि थाखायनो ओ जोंनि न'खरावबो ग्रेन्डार मिसिन दङ नालाय बेनिखायनो आङो ग्रेन्डारजों उनानै लायो मोजाङैहाय बेखौ उनानै लाग्रोबाय ओ बेनि बेनि उनावहाय बेखौ दोनथ'बाय उनखांनानै बेनि उनावहाय जोङो अनलाजों जानो थाखाय दाउ नङा होमब्ला अनलाजों दाउ संनोब्लाथाय दाउखौबोथ नांगौ नङा होमब्ला नोंथां बेनि थाखायनो जोङो दाउखौ हाय बुथारनानै मोजाङैहाय साफा खालामनानै लानांगौ आरो बेनि उनाव साफ फाय गोदानानै लानांगौ गोदाखांनानै जोङो मा खालामनांगौ बेखौ गिबियावनो एवफ्रामग्रोनांगौ नङा होमब्ला बेनि थाखायनो जों ङो गिबियावनो अर होबाय अरावहाय ओ बिनि उनाव जोङो सारायखौ बहायबाय सारायनि उनावथ जोङो थाव होबाय जेब्ला साराया दुङो पियाज फान लौ जाम ओ जायखिजाया जा नांगौ मस्ला मस्लि ओ जाहाथे ओंख्रिया गो थाव जानायनि जोङो हाइजें सामब्राम मस्ला मस्लि गासैखौबो देनानै होयो नङा होमब्ला
औ
बेनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ होनानै लाबाय बे पियासखौ जेब्लानो एवफ्रामो उनाव होब्लाबो जायो नाथाय बयहाबो बो निजा निजा जा आदब दङो नङा होमब्ला बेनि थाखायनो आङो मा ओ पियास जेब्ला पियासखौ एवफ्रामो बेयावनो आङो बे देनानै लानाय सामब्राम हायजें मस्ला मस्लिखौ होनानै लाग्रोयो आरो बेनि उनावहाय ओ दाउ बेदरखौ एसे एवफ्रामनानै लाबाय मोजाङैहाय बेनि उनावहाय जेब्ला बियो मोजाङै ओ एवफ्रामनाय जायो बेनि उनावहाय दै होबाय दै होखांनानै बेखौ गोदौ होयो गोदौहोनानैहाय ओ खारै होबाय अनला खारै जानोब्लाथ' जोंनो खारैखौबो नांखाथारगौ खारै नङाब्लाथ' जाया बेनि नि थाखायनो जोङो खारै एसे होनानै लाबाय ओ बेनि उनावहाय जेब्ला बे दैया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्लाना जोङो ओ बे देनानै लानाय बा उननानै लानाय अनखौ होनानै होनांगौ बेनि उनावहाय जोङो मोजाङैहाय बेखौ ओ जि मिनिटसोनि थाखाय जि मिनिटसोनि थाखाय एबा जिबा मिनिटसोनि थाखाय इसे बेखौ गोदौबाय थानो होनांगौ
औ
औ बेफोरबायदिनो जि एबा जिबा मिनिटसोनि उनावहाय बेखौ गोदौहोखांनानै जेब्ला एसे लथारो लथो जानानै फैगोन ना
औ
अब्ला जोङो बेखौ अरनिफ्राय बोखांजायो अब्लानो जोङ अनला ओंख्रिखौ जा जाबाय होननानै साननो हायो आरो जानो हानाय जाबाय होननानै साननो हायो बेखिनि खिनियानो अनलाजों दाउ इ ओ अनलाजों दाउ संनायनि आदबा बेखिनियानो आरो नोंथां
औ औ
अब्ला दिनैनि सावरायलायनायखौ बेयावनो दोनथनोसै नामा जोंहा समाबो जानानै फैबाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों
औ दे